हेलौ
औ
मोजांना?
औ मोजाङानो
मोजाङै दङोबा?
औ
दे होमबा जोङो माबा मोनसे रायलायलायनोसै आरो न'।
औ दे।
माने दायो जोङो गोदान गोदान माला मानसिफोरजों ओमफ्राय गोजान गोजान जायगाफोरनि मानसिफोर जों जों जेनेबा कमिउनिकेसन खालामनाया एबा जों राय्लायनाया आरो ना माबोरै मुलाम्फा खालामो बा खहा खालामो? बेफोरनि सोमोन्दै माने नोंथांजों एसे सावरायगोन आरो।
औ औ
जागोन दा?
औ जायो।
उम उम दा ओ नोंनि बादिबा आरोना गोदान मानसिफोरजों नों ओरैनो मालाबा राय्लायनानै सिनायथि लानानै माबायदि मोनो?
आंनिबाथ' आंनि बादिबाथ' गोजान गोजाननिया आरो
ओ ओ गोजान जायगाफोरनि बा मिथिलाय जायगाफोरनि मानसिफोरजों जेनेबा जोङो बहाबा हथात लोगो मोनबाय मोननानै जों जुदि राय्लायनानै सिनायथि लायोब्रा आरो ना। माबोरै मोनो आरो?
आंनि बायदिबाथ' माने मोजांखौनो मोनो आरो
ओम
अ मानो होननानै बुङोब्लाथाय जों माने बिदिनो सिनाय फेरै मानसिनिफ्राय बा बेलेग जायगानि मानसिनि फ्राय जों माने गोबां खोथा बाथ्राफोर माने जों सोलोंनोबो मोनो आरो मानो होनमो मानो होनना बुङोब्ला माने बिसिनि बेलेग जायगाफोरनि बिदिनो थानाय जानाय थेल रायलायनाय माने बिदिनो बिसिनि साननायफोर माने एसे आलादा आलादा जायो। रा होमबाना जों मानो। औ माने एफोरखौ जों माने सोलोंनानै लानो हायो आरो बिदिनो नोङो। बहाबा थांनो गोनां जायगा बा बिसोरनि थिंजायनो थांनो गोनां जायगाफोर बाथायाय जों माने बिसोरनिफ्राय बिदिनो मददफोरबो मोननाय जायो आरो बिदिनो बिसोरथ' खोन्थानो हागोन ना ब बेयाव मा दं माने इदिफोर जायगाफोरनि बागै बिसिनिथिं थांनो गोनां खामानिफोर मालाबाबोथ' जागोन नालाय जोङो। बिदिनो
औ औ औ।
खामानियाथ' जोबखाया नालाय माब्लाबा सानसे सम ओ सानसे समफ्रावबाबो माने जोङो माने मददफोर मोनो आरो। बि लोगोफोर जानानै थायोब्लाथाय
औ औ नंगौ नंगौ। एदमबारे बरिया कारेके बाथ्रा बुंदो।
औ
जाय मानसिफोरजों जों राय्लायनो रायलायनो हानाया मोनसे जोंनिबो माने ओ मोनसे मोजां मालाबा मोजां गुन बायदि जायो आरो जेनेबा गासैबो जेनेबा जोङो रायज्लायनो रोङाथ' गोदान गोदान मानसिफोरजों नङा ‌होनोमबा सिनायथि लानो लानोनो रोङा जायो जोङो मालाबा
औ।
बेफोरबायदिया आंनि बायदिबा माने एसे मोजां जायो आरो ना मोजां आरो। गुदि लानो रोङोबबा आरो गोदान गोदान मानसिफोरजोंबो जों सिनायथि लालायनो रोङोबा। आरो दा नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो जेनेबा माखासे बाथ्राबो सोलोंनो हायो जों बेफोरबायदिनो आरो। दा ओंखायनो आंनि बादिबाबो आरो बेनो आरो गोदान गोदान मानसिफोर जों एसुली सिनायथि जानो सोलोंनांगौ आरो। रोंओनांगो आरो औ औ।
दायो बे‌मोनसे जोंनिया होमना ला सिनायथि जानायावथ' जों दा मुलाम्फानि सोमोन्दैसो सावरायगासिनो बेनिफ्राय जोङो आं जेनेबा माबाफोर खहाबो जायोबो जानो हागौ नङा होमबा दा बे खहाया माबायदि खहा जाथावना बादि सानो आरो नोङो
आंनि बाथ' खहाखौ आं ओम दा गोसोआव जेबो फैथ'आखै माने
ओ ओ
नों बुंना होदो दे एसे औ।
खहा होनना बुङोबा जेनेबा बेनो जों मालाबा हमना ला बोरैबा जुदि गाज्रि मानसिफोर लोगो मोनफ्लाङोब्ला
औ औ
जों जुदि बिनि बाथ्रा रायनायखौ जों जुदि मा होनो हमनानै मोनाब्ला आरो बिनि ओ बायदिसिना ना सोलो इसिंयारि सोलोफोरखौ जों मोनथियाबा आरोना जोंखौ बहाबा गाज्रि गाज्रि लामाबोथिंबो लांनो हागौ
औ नंगौ।
बा बायदिसिना जोंखौ लब दिन्थिनानै बहाबा लांनानै बा ओ बिदिनो आरोना गाज्रि जाथाय जाहोनोबो हागौ आरो।
औ माने इदिनो औ इदिनो इदिनो सोरबा आरो माबायदि खालामो ओरैनो माने जेनेबा मा होनो सिगाङाव इदिनो फार्स्ट समाव लोगो मोननाय समाव इदिनो माने गावनि आख आखुथाइखौ देखायगोराना सिगाङाव माने ओ गुबुननि सिगाङाव माने गाव जेनेबा मोजां बिदि देखायनो नागिरो सोरबा माने।
उम उम।
गासिबो गासिनिबो बेलायाव नंजोबा आरो खायसे खायसे बिदि थायो आरो माने।
औ औ।
औ माने गावखौ मोजां देखायनो नागिरो आरो सिं सिं गावनो गोसो गाज्रि। जेब्लाबो माने साजों माने गावखौ मोजां इदि देखायनोबो नागिरो आरो सोरबा सोरबा मानसिया
औ औ माने गिबियाव गिबियाव मोजां देखाय हागोन गासिब
औ औ माने डाइरेक्टनो ओ डाइरेक्टनो लो लोगो मोनद्रोमोना जेनेबा सिखाव सिखा जेनेबा हमना ला सिखावबाथ' बिदि सिखाव खावना देखायाना। इदि आरो माने अ गाज्रि मानसि बा बिदि गाज्रि खोथा डाइरेक्ट रायलायाना इदि आरो।
लाया औ गिबियाव माने गाव गावखौ सिनायथि सिनायथि होग्रोगोन ना बियो। जेनेबा मोजां होननानै अब्लासो माने गजों थाफाबाय थागोन। आरो थाफाबाय थाब्लासो बियो बिनि जे गोसोआव गाज्रि साननाय खामानि दों बेफोरखौ अब्लासो मावनो हागोन नालाय। बेनिखायनो माने बेयो गिबियाव औ मोजां जाफ्लाग्रोयो आरो।
माने बिदिनो हर थाबनो माने बेखौ मोजां बा गाज्रि सासे मानसिखौ इदि बुंनो बा फोथायनो हाया आरो माने। औ।
दा इयाव माने ओ माखासे मानसिफोरनि ओ रायलायनायाव खायफा मानसिखौ ओ मिथियो जों मालाबा मालाबा मिथियाबो नङा मिथिनायबो मानसि दङ। जेनेबा इ मानसिया मोजां ना गाज्रि मालाबा जों रायजलायनायावबो हमना मोनो आरो आरो जोंनि रायलायनायजोंनो जेनेबा सासे मानसिनि गोसोखौ बो हमना मोनो खिन्थु। जों जुदि मोजां एसे सानना नायोबा आरो गोथौयै। बिनि रायलायनायनि बिनि ओ लुबैनायफोरखो मालाबा मिथियोना रायलायनायाव ए मा लुबैयो जेनेबा माबायदि जि खामानिखौ बांसिन मोजां मोनो।
औ।
बेफोरबायदिजोंबो जोङो हमनानै मोनो आरो नङा होमबा औ। बेफोरबायदि आरो ओंखायनो आं सानो आरो जेनेबा नं खौ जोङो गोदान मानसिदो कमउनिकेसन खालामनाया जोंनि थाखाय मोजां बा मोनसे से मोजां स्किल मोनसे ओ मोजां रोंगौ टि बेफोर थेउब्लाबो माने जोङो ओ एसे मानो सांग्रां जानानै माबा जानांसिगो आरो नङाबा।
माने। मानसि बासिनानै मानसि बासिनानै सिनायथि लानायबा रायलाय लायनाया मोजां आरो औ।
गिबियाव ओ राय रायलायजेनग्रोनाया सिनायथि लाग्रोनाया जेनोबा ओ जेबो नङा। जेनेबा बै सिनायथि लाखांनायनि उनाव जों जेनेबा बेजों लोगो हिसाबै थाबाय थानो थाखाय जों बेखौ एसे बिजिरना नायग्रोनांसिगोन आरो। दा बेनो आरो बेनिफ्राय दायो माने आरो जेनेबा जों दाथ' जोंनि ओनसोलाव ओनसोलनि खौसो जोङो रायज्लायगासिनो नङा होमा दा हब हमना ला गुबुन हादरफोरनिजों जों जुदि बेफोरबायदि जेनेबा ओ लोगो नाय
औ खोनायासै माथो?
हेल'?
अ दासो खोनादों खोनायाखिसै अ
दामाने जोंनिया गोदान गोदान मानसिफोरदों कमिउनिकेसन खालामना खालामनाया आरो ना आरो ओ मा माखासे बिथिङाव जेनेबा मुलाम्फा लाबोनो हायो आरो।
औ।
जेरै'बदि जोङो माबाफोराव आर ना फालांगिफोराव आरो।
औ औ।
फोराव मोजां माने माबा लाबोयो आरो मुलाम्फा लाबोयो नोंसिगोन आरो। गोदान गोदान मानसिफोरजों जेनेबा रायज्लायनो रोंनाय मानसिफोरा नङा होमबा।
औ नंगौ।
ओम जेरै'बायदि नों सासे ओ सि अ सिनाखि मा होनो कास्ट'मारखौ नों जुदि नोंनि गलायाव जुदि लिंहरना खाय नोंथ' नोंनो राय रायदावग्रोनांगोनना गिबियाव।
औ नंगौ।
बा दि आरो
बुंना औ बुंना थाङोब्ला माने मोजाङानो होनोना। गोन आरो।
ओम ओम
औ।
मोजां ङानो। ओ ओ जेनेबा दा ओ नोथाङा जेनेब बा आरो बे मुलाम्फानि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावन हांगोन? नोङा
मुलाममपानि सोमन्दै
आरो मा आरो मा बिथिङाव मुलाम्फा जाबावगोन दोङो गोदान गोदान मानसिफोरजों जुदि कमिउनिकेसन खालामनो रोङोबा आरो।
औ औ नोंथां बुंखाबाय माने
सोलोंथाइनि बिथिङाव हागोन ना?
अ औ औ सोलोंथाइनि बिथिङावबो हागोन।
अ दा सोलोंथाइनि बिथिङाव माबायदि मुलाम्फा जागोन द एसे बुंन हागोन बाहायबा
बिदिनो माने जेनेबा नोङो गाव माखौबाफोर माने बुजि जि बा रोंद'यि बेफोरखौ जों माने सोंनानै लानो हागोन आरो बिदि रायलायलायनायनि। गेजेरजों औ जेनेबा आङो मोनसे आयदा खौ बुजिथाराखैबाथाय बे गुबुन सासे आयदाया सासे मानसिया माने बे आयदाखौ बुजियोब्लानो जों बेफोरनाव सोंनानै बा राय्लायनानै माने सोलोंनानै लानो हायो आरो
औ थागानो आरो ना अब्ला जोंनिया समानो जाथ'लायबाय
औ ओ दे
औ दे।